औ
मा खालामबाय दं?
उन्दुबाय बिसिनायाव दं बिसनायाव दं।
मा ओंख्रि जायामोन? आलै जोंबो उनदुबाय नै बिसि नायावनो दं।
माबासो दालि ओमफ्राय आलु बयला
बाब रे गोथावथार
नोंस्रालाय मा लाया?
जोंहा दहाय साननि दालि ओंख्रियानो दङमोन ओमफ्राय माबा आलुफाजा एवनानै जादेरबाय।
होम
दहाय ओ हा
सोर एवा?
जोंनो ज'संबाय सानै साथामसो। दं लोगोफोर माव खनो
उम
दहाय माबायाव थांदों बङाइगावआव थांदों बङाइगाव थांनो होननाया थांदों?
नोंहालाय माथो लिङोल' खुगाल'।
खुगाल' नङा फन बिदिनो जानबुङाव आंनो खबर हर
ए आं आं माबासो ओइ समाबार लोगोजोंसो आङो। होमजाया उम एत नाम लाफ्लांबाय।
हे जङा आं सानदों बै सासे लोगोजों थांफादों गयबारिनिजों।
ए बे नङा हा बेबो आङो उम बे जाब्रबनाय सान थांनाया। बे गावहा न'आव फैदोंमोन नालाय लोगोआ
औ
बिसना बेैयावनो दंलायगावाय आय न'आ
आतसा
औ लेंहर मोन थांबाय आं नांफैदों नामा आनाय बिस आवनो जाना फैनायसो आङो दा ओंखामा।
ए न'आव जायाखै होनबा?
न'नाबो बेदरमोन।
बाबरे दा सफैखादों खोमा मानसियानो। ए दास्सो जाखांदों जोंहा। संनायानो जाया सं लेट लेट सङो।
माथो होमबावनो। सेंग्राफोरनि संनाय खावनाय बायदि खेला गेलेयो। थ आरो।
खेला गेलेदों दिनै जोलुर?
जोलुर गेलेनाय जायासि दिनेै। अ माबया नो फोथारानो दैबो जाबाय नो। अखा हानानै औ। अखायाबो जि हादोंना दहाय फुङाव।
औ
आरो ओरै गेदेरफ्रा दस्राव थांदों खोमा बेस्थ'मोन ओंखायनो गेलेनाय जायासै दिनै।
होम उम
मोस सानानै बाबायना ।
गैया बावनो।
बाया बा।
बानानानै। मेङोना बिरादनो हा?
मारै दं दा? सागोना सायाखै?
आथिं फारसे साना दंब्रा फारसेल' बारल'नाय जायो फारसेया बिराद प्रेसार मोनो। ओम फारसि बिराद सानान दं । आंना आंनाल' सादोंना लोगो दस्रा लोगोफोर नाबो सादों नामाथाय सोंङासै आं रावनावबो ।
न'फिसे न'फिसायाव हाबनायाव जिरायबा
ओहो । जेबो जायाखै जानायलाय बेयाव जेबो जायाखै माने जोहा जोलुर गेलेयोना बांद्राय सानाय मोना खै आरो ओमफ्राय नै दिनै मानोबा सानाय मोनदों एसे ओरै आखायासो सादों गोजौ गाहाय खालामनाया ।
खस्थयै एसे
ए खस्थ जाथारदोंबा ।
उ ।
नों दाखालिल' मोसानानै गैयाना मैयाबो मोसानो फैयासै आरो दिनैबो मोसाबावासैना नों ।
उम दहय इसेल बारल' फादां ।
औ ।
गाबोन बारल' नांगौ र'।
गाबोन फैदो । गाबोन मोजां सोलोंसै ।
उम
जोहा गुबुन जायगायाव औ जोंहा गाबोन जोंहा एबार गुबुन जायगायाव मोसाहैबा खालि बेखौल' मोसानांगौल।' जनो बोरैबा मोजां मोन नो आं मोसानो
नै बेखौ‌ दैलि लाबायथाब दैली जों लाबाय था बेखौ सोलोंबाय जाबा
औ ।
बरिया जागोन।
औ । मोसानो मोजां बिबो । है बाबा ।
ओ देहाफ्रा गोरा जालायगोन
औ माबा हौवाफोरनि मोसानाय गोनाङा खालि बेल'खा खोमा ने औ बय मोनसेया मोसााजायो मोसाबा ओमफ्राय मोसानान बायलै बेखौ
बेखौ मोसाना जोंहा- हौवाफोर गोजा मोसानां जोंहा।
ओ हौवाफोरखौ गोजाया सोलोंनांगौ आरो
से थकसे बारनाय
औ नैबेदि जों दा सोलोंनायखौथ' दाब
उ सोलोंनानै
सोलोंनानै लानांसिगोन ओमफ्राय जों सोलों जोंनो दामनांगौबा सोर मोसागोन सोर मोसागोन बिसि जागोन खोथाया। जोंनो दामनांगौ जोंनो मोसानांगौ दिगदार जायोना।
ओ
नंनायलाय नंगौ सोलोंनानै लानाया गाहाम। जोंनि थाखाय बे- इयुननि थाखायबो आरो-
औ
उन्दु जोब गासीबो
उन्दु जोबबाय‌। दाहालागै- जोंना दहायनो- आ जफ
औ जाबो उन्दनांसिगोन। ए दसफ्रा दस्राफ्रा लोगोफ्रा गेमसो गेलला गासि- दावराव सयथिबो
ओमफाय नोंह नोंहालाय अबाव? बुं
आं बेरायलागासिनोसै नै
आं बै न'आवसो दंलै सायदाव
आह
एखुन नआवसो दं दां उम
आङो नङा हो फोथोराव बे जोलुर गेलेग्रा फोथारावनो गिदिंलागासिनो थाबायलागासिनो।
बेग्रावनो
औ दैया बारा गैया गैनायालाय। इसे जेब जेब दं आरो माबा दामदों गान दामगासिनि माबायाव
दासिमबोलै। थाइमखौ माबाखौबो नाया
उम बुंबाबो लाया माखासे मा होनबावनो। बाराबो जि मोजां बारलै। हा
साबैसे दं?
जोङो सयजन दं। द'जोन। माबानानै गगा मोननानै खर सादों ब्रा आंना दिनै माने सानफ्रामबो जोलुर गेलेनानै माबा मोनामना दुगैबायना दुगैबाय
उम उम उम।
गगा मोनना खरसादों ओंखामखौनो जानो हायासै आं एसेल जानो हाबाय जारला।
उम बोरै अखा सिजालायनाय गेलेदों खोमा
दा मैया दाखालि अखा हादोंमोन ना। बे अखा ओ जि गेलेफुनायावनो जोफुनायावनो अखा हाबायबा दोन्थ'जायाबो मायाबो ओ अखाखौनो सिजाना होबाय जोंबो।
उम।
इन्टारेस्टबो जादोंमोन इन्टारेस्टबो मोनदोंमोन। हा
बेला बेलासेयाव मोन नामा?
बेलासि नङालै मोना मोना एसे फ्रि फ्रि थाइफ्रिदोंमोन ना ।
ओ नोंसोर गेलेनाया
औ।
मोना मोना बाबो मोना मोनाबा बे बेलासि बिना लानांगो नोंसोर बेलासि सान हाबखाबाय
औ सानहाबखाबाय मोनायावसो होनजायो।
ओं। सिक्स सेभेन या द' ओ स्नि
द' रिंगासोनिफ्राय गेलेयो बा रिंगासोनिफ्राय। द' बा सिनिफ्राय। दिनि गेलेनाय जायासै गाबोन होलाय सिगोनलाय बिसोरो।
गाबोन उम गाबोनथ' नोंसोर जागोनलै मोसा खांनानै
औ। नायसै। देहाया हागोना हाया। हायोबा मोसानोसै हायाबा मोसाला। माबाला जोला जोलुरखौ मोसानायाथ' मोसा खानांगोन। गाबोन नों फैगोन नामा फुङाव?
फुङाव मानो?
बै नोंहा
ओहो गैया गै गैया गैया गै गैलाना आंना ओहो।
जेबो गैला ने होमबा?
ओहो।
ए आं नोंखौ लायोसो सानदों।
ओ गारबाय आं।
ए बै सासे लोगो आबो गारबाय होनदों।
ओहो ओं माबा जोंना बेयावनो दंमोन आंनाबो दिनैहाय माने खम ना। अ सोलोंसाफ्रा से सेल' मोन उम।
ओ।
उम आं फोरोंगिरि हिसाबै आरोना मानसि दा मानसिया खमखाय गैथ'वा।
औ। जो आ आङो दहाय बेलासियाव उन्दुनानै सिखार दोंमोन रा ओमफाय मास नुहुरनायखाय हाब माने दिनै मानसि फोर बेलासियाव मानसि फोर फैदोंलै सानदों माने आं नैबेखौ बावदों।
लाजादों आङो
फोरोंनाय मानाय दामनाय देनायनि फोरोंनायनि सायाव लादों जे बेखौ सुनिबार रबिबाराव लादों जेन बेख खौ बावनानैसो दंमोन आं। थिया आं। खोनो आन्दायदो मा एथ' मानसि फैदों सानदों आं माने दस्रा मुवा बेसादफोर बायनोसो फैदों नामा सानदो आं। ओमफ्राय आदा सासेया जोंनि जों उन्दु ग्रायाव हाबहै नायाव रायलाय हैनायाव बावसो मिथिबाय आरो।
उम
दे
हाब उन्दुनाया मेंबायना गोगोमनो
जानबुंआव खेला गेलेखांनानै उन्दुबाय दसे बा फाटा मोनलायासै नुनायखौनो गोगगोम उन्दुनाय जादो।
देनजार बादलबायबा
ओम सोर सोर दुगै बावाखै मिथिग'
उम गो लैथ्रा थारबाय बिसोरो दिनै
बेसोरजों उन्दु जाबनांगौबादा
औ आं उन्दुआ गाहायावसो आं गाहायावसो हारसिं उन्दुयो बिसोरसो गोजौआव उन्दुयो।
आं उन्दु फाखायाखै बिसोरजों
नों गाहायाव उन्दुयो?
औ आं हारसिंसो गाहायाव उन्दुयो।
ऐ गगा मोननाया सुखबावगोन र
सुखुनायालाय सुखुवा सुख'नाय नंङादां ओ थस'क थस'कखौनो गांनै बनानै उन्दुयो आं
ओ मैयाहाय बै माबानि ओरै साहा साइद एकदम साहा ख'नाना सासे गोजौ गिदिरा बे उन्दुफादोंमोन आंजों दिनैबा उन्दुफागोन ना फाया बोरै मिथिबावो दा गाव फैबा माबानोसै माबायाव न' मोनसेयाव मा मा खालामदोंथाय गावसो मिथिसिगौ माबा सेरलु सेरला खालामदों माबा माबि माबा खामानि नामाथाय सोरबा मावगासिनो
ए बे दंफैयो
औ
माला फैलायखो
नों बुजिनाया आलदा बुजिदों साहा साइदनिसो मानसिया
ओम
गोजौ गिदिरा गोजौ गिदिरा जोंनिफ्राय गोजौसिना इसे गोजौसिन बेनो
मलाासि
एसेबाबो जौसिन नुयोना
औ आं गावखौनो उन्दैसो मोननानै लाबावो
नै दाख्लै मैयासो देरनाय
ए नंगौ नंनायालाय दारिबो गैजाया हाहा उन्दैनिनो नंगोरा बै सैथो खोथाया
दे बिदिब्ला आदा दसे थाथ' लायसै समाबो जाया नङा जाबाय
एसेयावनो थुंगेलायनसै
औ दे